खुनथा
औ खोनादोंना नोंथां
नोंथां
औ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय
नायखौ नोंथांसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ
आं दायो ओरैनो दं नोंथां
औ नोंथांनो आं कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय नोंथांजों आं बैसागो आयदानि सायाव एसे माबोरै फालियो बा मा खुंनाय जायो दाना औ नोंथांमोननि ओन ओनसोलावहाय बैसागो फोरबोखौ माबोरैहाय खुंनाय जायो नोंथाङा दा एसे फोरमायनो हागोन ना?
जोंनि ओनसोलावहाय नोंथां बैसागु फोरबोखौ जोङो सैत्र दाननि जोबथा खालानिफ्राय फालिनाय जायो नोंथां गिबियाव गिबियावनो जोङो सैत्र दाननि जोङो बिनि अखानायै जोङो बैसाग दाननि से खालारखालि जोङो जोङो उनदैया गेदेरखौ मान होनाय लोगोसेनो न'नि आफा बोराइ बाथौखौ एसे मान होननाय बेबादि खुंनाय जायो ओनथां आरो लोगोसेनो बैसाग दाननि नै खालारनिफ्राय जोङो बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासैबो ज' ज' रंजानानै खुंनाय जायो नोंथां।